औ आंबो मोजाङैनो दं। दा नोंथाङा मोजांबो दंना?
औ नोंथां मोजाङैनो दं।
औ
नोंथांनाव जाग्रा आदारनि बागै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला?
औ सम दं नोंथां दे बुंदो।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? जाग्रा जेराव जों जाग्रा मवफोरा मा मा?
मोजां बुजियाखै नोंथां।
अ जाग्राफोरा जों जाग्राफोर मुवाफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन जाग्रा होनबाथ' बहुत रोखोमनि जाग्रा दङ। जेरै नोंथाङाबा मा मोनसेखौ बुंदों जेरै ओंखाम दङ फिथाइ सामथाइनि बागै दङ। हेलौ
जेराव जों जाग्रा आदार बुङोब्ला जेरै फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं जेराव जों जानानै ओ बोलो बा सक्ति मोनो जिराव खाम आरो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं
औ थारैनो नंगौ।
बिदिनो गुबुन गुबुन जेराव जों गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला आदार आदारा फिथाइ सामथाइ आरो जिब जुनारानोमोन।
औ नंगौ औ
नोंथाङा एसे मिथिगौब्ला फोरमायना होनो हागोन ना गोदोनि दिनाव माबायसा सोलियोमोन? गावनि आदार गावनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय।
औ औ जेरै जोङो आगोलनि दिनावथ' फिथाइ सामथाइ दोंनो थांना थायोमोन जेरै जों जानाय आदारखौबो मोनजानो थाङामोन ओरैबायदि
थारैनो नंगौ।
औ
जेराव जों गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला आदार जेरै ओ जिब जुनारफोरखौनो जों ओ सिथारनानै जायोमोन।
औ
बर'फोरा बिदिनो गुबुन फोराबो बे बिदिनोमोन आरो जाग्रा आदार गावनि सुफुंनो थाखाय फिथाइ सामथाइ हाग्रा बंग्रा मोननाय सिनाय फिथाइ सामथायबाबो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जानाय जायोमोन
औ थारैनो नंगौ
दानि जुगावथ' जों आबाद मावनानै दा फसल मोनो जेराव जों ओंखाम ओंखाम जायो ओंखामखौ माइनिफ्राय मोनो माइखौ ओ जोङो माइ फसल मोनो आरो फसलखौ जोङो ओ मेसिनाव होनानै जोङो बेखौहाय माइरं बानायो माइरं बानायखांनायनि उनाव जों ओंखाम संनानै जानो हायो।
औ नांगौ
जेरै बुंनो थाङोब्ला मैगं-थाइगं मैगं-थाइगंखौबो जानाय आदारानो जेरै जों आलु, लेस्रा आरो
औ नंगौ
गुबुन गुबुन जेराव जों बुंनो थाङोबा जोङो जानानै गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों जेरै फिथाइ-सामथाइ ओ खान्थाल-थाइजौ आरो रैमालि
औ नंगौ
गुबुन गुबुन
जाग्रा बेसाद दङ दंस' हाया औ
आरो दैज्लां बोथोराव जों जाग्रा बेसादा जाग्रा बेसाद मोननो हानायफोरानो जाबाय थाइजौ लिसु आरो खान्थाल बायदि बायदि
औ थारैनो नंगौ
जों जाग्रा होनबाथ' बहुत रोखोमनि जाग्रा दं आफेल, आंगुर, खान्थाल, थाइजौ नङा होनबा नोंथांमोनहा मिथिखानो जानांगौ
जेराव जों आपेलफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोयो जेराव जोंनि दा जोंनि दा बे मा बेयाव ओ ओनसोलाव मोननो थाङा गुबुन ओनसोलनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो
औ नंगौ
जायो अब्ला जों हाथ हाथायफोराव लायो
औ औ थारैनो नंगौ
आ आपेल, आंगुर
औ नोंथांनिखौ आं मोजां खोनायाखै नोंथां। हेलौ नेट नांङाखै नोंथां। नोंथाङा एसे गोजान थांनो हागोन ना? हेलौ।
खोनादों नोंथां।
औ दासो खोनादों नोंथां नोंथां नेट नांआखै
हेलौ।
अ नोंथां खोनायाखय।
औ दासो खोनादों नोंथां दे बुंदो।
अ जोंनि ओनसोलाव मोननो थांनाय फिथाइ सामथायाइफोरानो जाबाय जेरै दा दैज्लां बोथोराव जेरै खान्थाल थाइजौ आरो ले सु
औ थारैनो नंगौ।
खौ मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ नंगौ।
जोंनि ओनसोलाव जेरै फिथाइ मोननो थाङा जेरै आपेल, नासपति।
औ नंगौ।
थाङाफ्रा जोंनि ओनसोलाव थाइजौफोरखौनो मोननाय जायो।
औ नंगौ।
जाग्रा होनबाथ' जोंना गय फाथैयाबो गोलैयो जेनेबा गय फाथैया जोंनि बर'नि सिनाय थि बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिगो मिनथिगो जानांगौ।
थारैनो नंगौ।
औ।
गुबुन गुबुन दं जेराव जों जानानै गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो जाग्रा मुवा होननानै बुंनाय जायो।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जों ओन्दैनिफ्रायनो ओ गथ' समनिफ्रायनो जोङो गोबां जाबोदों। जाबोनो मोनो जेराव जों ओ। मेथाइ मेथाइफोरखौबोथ' बुंजायो जेराव जों जाग्रा ओन्दैनिफ्रायनो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं ओ गावनि आखाइजों बानायनाय जेराव जोङो ओ माइ गुन्दै माइरं गुन्दैफोरखौहाय जों फिथाफोर जायो।
औ
जेराव गम गमफोरखौहाय जोङो ओरैनो ओ मेचिनाव लांनानै जों गोब गोबां बेलेग गुबुन गुबुननि जों ओरैनो बानायना मुवा बानायना जा जानो हायो आरो
औ जाग्रा होनबाथ' जों बहुद रोखोमनि जाग्रा बुंसननो हाया नोंथां। हेलौ हेल' नोंथां। नोंथां नोंना हेल' खोनादों ना?
खोनायाखै नोंथां
औ दासो खोनादों नोंथां नोंना एसे प्रब्लेम जाबाय थादो नेटा।
बा
एसे साइदआव थांनो हागोन ना?
औ नोंथां दा खोनादों ना औ नोंथां
नोंथाङा एसे जाग्रा लोंग्रानि बागै मायबाफोर मिनथिबावोबा एसे फोरमायजाबावगोन।
मोजां खोनायाखै नोंथां।
नोंथाङा एसे जाग्रा लोंग्रानि बागै एसे फोरमायनो दंब्लाव दंबावोब्ला फोरमायजागोन।
औ नोंथां। लोंग्रा बुंना थाङोब्ला बुंनो थाङोब्लाथ' जों जोंनि जिउआव दै लोङाबा जों जिउखौनो गावनि जिउखौनो जों फोथांना लाखिनो हाया आरो ना नों थां माने जों दै दैज्लाङाव जोङो ओ गावनि गोसोखौ सुग्लायनो थाखाय जोङो ओरैनो दखाननिफ्राय ओरैनो ओ स्प्राइद माइबा माबा माइज माइबा बायदि बायदि जोङो फोरखौबो लाबोनाय जायो लोंनाय जेराव जेराव जों दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायनाय सम माव दैखौ लाफायो दै लाफायाबा जों खामानिखौनो मावनो हाया। जेब्ला जोंनि गारामाया रानखाङो अब्ला जों बोलो खौनो मोना मोना मोनो जेराव लोंनाय ना बुङोब्ला थ' जोंनि बर' बर' हारियाव जेर ओ जौ सेरेबफोराथ' थाखायो
औ नंगौ
जों ओ खस्थ' मावनायनि उनाव जों बेफोरखौ ओ हाबा हुखाफोरावबो होनाय जायो आरो रो लोंनाय नो नो थांला बिदिनो जों ओंखाम जायोब्ला जोंनो दैखौ नांथारगौ मानोना जों दै नङा मा जों हाया नांथायो
अ नंगौ
नोंथांनि न'खराव न' न'आव जेन'बा
औ हागोन नोंथां हानाव ओ खान्थाल थाइजौ लिसु लिथुकु बायदि बायदि जाग्रा रोखोमनि दं आरो नोंथां
अ नोंथाङा फिथाइ सामथाइखौ जानानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
थाइजौ थाइजौ ओ लिसु खान्थाल जाग्रा होनबाथ' जोंना नालखर फिथाइबो दङ।
औ
नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगो जों जोंनि ओनसोलावल' मोना बेखौ गुबुन गुबुन हादोरावबो मोनो
औ नंगौ नोंथां मिथिगौ
औ
जेराव बुंनो थाङोब्ला जों फिथाइ सामथाइखौ बिदिनो न'खराव माबाफोर मोनसे जाबा जों बेयावबो बावथाइ मुवा होनो हायो आरोना
औ नंगौ
नारखल आपेल आंगुर थालिर
औ नंगौ औ नोंथाङा एसे थालिरनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनो बुंनो थाङोब्ला थालिरा गोबां रोखोमनि दं जेरै आथया थालेर आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दं आरोना नों
औ दे होब्ला नोंथां समाबो जानोसै
औ नोंथां
उनाव रायज्लायनोसै
औ दे नोंथां